खोनादों नोंथां औ
औ खोनाबाय औ दे नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय अ मोजांङैनो दं नोंथां नोंथांङालाय
औ आंबो मोजाङै दं नोंथां।
अ
ओ ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना।
औ दङ दे दङ।
औ ओ बर'फोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
उम उम।
अ ओम बिदिब्ला फोरमायगोरसै नोंथां।
औ दे नोंथां।
अ औ बर'फोरा जाबाय गावनि गोख्रों। ओ समाजारि राव थुनलाइ दोहोरोम आरो गेरेमसा हारिमु थानाय। ओ मोनसे माहारि ओ सा सोनाब बंग'आ। आव ओ बर'फोरनि गुवार रायजो दङमोन ओ बर'फोरा। सामनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारनानै थानाय नुनो मोनो। ओ सोलोंथाइ धोरोमखान्थि राव थुनलाइ आरो। हारिमु हारिमु बिथिङाव ओ बर'फोरा जोबै जौगानाय। आरो ओ गोगोमसार ओ बर'फोरखौ गाव। नियो आसार खान्थि फालिनायाव थोजासे। गोनांथि होनाय नुनो मोनो। ओ गावनि माहारिनिओ। थामोनथानि थाखाय बिसोरखौ दासान्दि सिगांनिख्रुइ बांसिन सांग्रां जाना। खामानि मावनाय नुनो मोनो ओ बर'फोरा। गावनि गोख्रों राव दङ। ओ बे रावा भारत संबिजिरावओ। गनायजा गनायजानाय राव ओ। बर'फोरा गोजौ मान थाखोनि आरो। गोनोखोआरि सोदोब बाख्रि दङ ओ बर' राव। खौ आसामनि ओ। रायजोआरि राव महरै गनायथि होयो ओ। बर'फोरनि गोजाम दोहोरोमा जाबाय बाथौ दोहोरोम। ओ बाथौ दोहो। बाथौ बोराइया बर'फोरनि देरसिन मोदाय ओ। बर'फोरा हा ओ दै बार। ओ अर अख्रां बे मोनबा गोथौ खान्थिनि सोरजि। गिरि सोरजिगिरिखौ इसोर महरै मानिना लायो।
उम।
ओ बिखौनो बाथौ होनना बुंनाय जायो आरो ओ। खेराइया बर'फोरनि धोहोरोमारि फोरबो ओ।
उम।
समाजनि बयनिबो ओ। गाहामनि थाखाय दौदिनि आरो दौरिनि मददआव खेराइ फोरबोखौ। ओ खुंनाय जायो। ओ बर' आइजो एबा हिन्जावसाफोरा। ओ जि जोम। ओ दानाय लुनाय जोबोद आखा-फाखा ओ। बर'फोरनि समाजाव मोनफ्रोमबो न'खराव खमैबो। ओ जरासे हिला हिसानसालि नुनो मोनो आरो। उम बर' आइजोफोरा दख'ना। आर'नाइ रेगे रेगां फालि साद्रियारि दायो ओ बर' आइजोफोरा जि जोमफोराव एरखांनाय आगर फोरा जाबाय जेरैहाय दाउथु आगर फारौ मेगन मुफुराफा ओ दावराइ मोख्रेब ओ थाइगिर बिबार हाज आगर आरि बेफोरबायदि आरो ओ आरनाइ खौ बर'फोरा मान बावनाय आरो सिबिनायनि नेरसोन महरै बाहायो ओ बर'फोरा गावनि आंगो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय आरो दामग्रा दामग्रा देग्रा दाबजु दङ दामजु दङ
उ
ओ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव थानाय मोसानाय रोज रोजाबनाय दामनाय देग्रा दामनाय देनाय ओ जे रिंगु दामसा महरगिरिफोरनि बागै सावरायनाय ओ खोनानो मोनो ओ बैसागु मेथ थाइ हाबा मेथाइ, गथ' बुरखायनाय मेथाइ ओ बखालि मेथाइ बेफोर ओ बेफोर जाबाय खुगा मेथाइ ओ गोदान मेथाइफोरा जाबाय ओ जेरै दासान्दि गोदान ओ मेथाइफोरखौ रोजाबनाय मेथ थाइ फावथिना सावथुननि मेथाइफोर ओ
बर' मोसानाय मोननै बर' मोसानाया मोननै जेरैहाय खेराइ मोस मोसानाय बैसागु मोसानाय ओ
हम
हाबा ओ जेब्लानि मोसानायफोरा गोजाम बर' मोसानाय ओ
उ
बागुरुमबा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानायफोरा खेराइनि आदबै दाजानाय ओ सुबुं मोसानायब्लाबो गोदान मोसानायनि ओ खान्थिजों दाजानाय ओ बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानाय भारत हादोरावल' नङा दुलाराय बुहुमावनो गोस गोसारनानै गोसारनाय मोनसे बर' हारिमायारि मोसानाय ओ बर' फोरनि गाहाय दामग्रा दे दामग्रा देग्रा ओ दामजुआ जाबाय खाम सिफुं जथास सेरजा आरो गंगोना ओ बर'फोरनि खामानिफोरा जाबाय ओ माइ गायनाय हिसान ओ सोंनाय ओ जि दानाय गय खावनाय ना गुरनाय बिफ बिफोरबायदिनो बायदि बायदि आरो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलायसाय
औ नोंथाङा जेरखम फोरमायदों बेयो गासिबो नंगौआनो एखे
अ
दा जोंनि हारि होनोबा जों माने गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जों रायजो जाबोनाय। जोंहा मोनसे हारि हिसाबै मोनसे हारिमु दामनाय देनाय जानाय लोंनाय बेफोर गासिबो धोरोङारि गासिबो बुस्थुफ्रानो जों जोंनियावहा दं आरो जोङो जोङो मोनसे जायगायावल' गैया बा गोबां जोंनि ओनसोलावहाय बयबो माने मैखोमै जों मोनसे हारि होननानै बुंनांगोन। उम मोनसे हादोदनि अनगायैबो गुबुन हादोरावबो जोंना एफा एनैैबाबो बा साफा सानैबाबो जों गोसारनानै थानाय मोनसे हारि नोंथाङा दहायनो बुंखालांबाय। आरो जोंहा बेबायदिनो जानाय लोंनाय बेफोर धोरोङारि जानाय लोंनाय दङ आरो मोसानाय मुसुरनाय आरो धोरोम नि बेलायावबो उम जोंहा आंगो धोरोम दङ। दा आं बेफोरखौहाय बुंलाय लांला नो-नोंथाङानो बुंलांखाबाय। आरो बेफोरखौ जोङो जों मिथिस'यै समनिफ्रायनो फालिबोदों। जेनेबा फोरबोफोर खुंबोदों बेबायदिनो जों गामि ओन सोल बा रायजो दानानै हादान बेफोरावहाय रायजो जाबोनाय जों मोनसे हारि होननानै जोंखौ बुंनांगोन।
अ।
जोंहा जोंनि गाननाय जोमनायखौ जों जोंनि जे हिन्जाव बा माहारियानो जे दानानै होयो बा आरो बेयाव जे सि दानाय सि जोम दानाय आरिनाय बेयाव गोनां जानाय गासैबो मुवा बा आइजें आयला बेफोरखौ हौवा मानसियानो जेनेबा जगार खालामनानै होयो नोंथाङानो जा दहाय जे बुंलांदों जोङो दख'ना फोरखौबो बायदि माने समायना नुहोनो थाखाय बायदि मिथिंगायाव हाय नुनाय सावगारिखौ एरखाङो जेरै नोंथां बुंलांनाय बायदि फारौ मेगन हाजो आगत थाइगिर बिबार बिदिनो उम इदिनो मैदेर आफा बेफोरबायदियैनो दिंखिया बिबार माने बेफोरबायदिखौहाय जोंनि बर' मानसिफ्रानो दानानै बा सोरजिना नानै
अ।
लाबोदों बा गानदों बा जोमब्रावनाय नोंथाङा दहाय एसे सिगां रायखांदोंमोन बे आरनायखौबो जोङो
औ।
बर' हिन्जावफ्रानो जोंना दानानै दिरुनबोदों। सिगां समनिफ्रायनो आरो बे दारनाय आर'नाइआ मोनसे जोंनि थाखाय मान गोनां मोनसे गोजौ मान थानाय जिराद बियो आर'नायआ बेखौहाय जोङो माने सिगां समफ्रावहाय जों मिथियोमोनबा बबेहायबा दावहा नांनो थाङोब्ला जोङो जोहोलावफोरनो आर'नाइ गानहो हरनाय ओम बेबायदिनो जोहोलाव जोहोलावजोफोरनो आर'नाइ गान हरनाय आरो दा सिमबो मा बेफोरखौहाय माने जायफ्रा गोजौ थाखोनि माननि मानसिफोर बेफोरखौहाय जों आर'नाइ गानहोनानै बरायनाय आरिनाय जों बे फोरखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो बियो जोंनि मोनसे जि आइ थेक थेक मोननाय
आथिखालाव जि आइ टेक मोनबाय। बेबायदिनो जोंनि रायज्लायनाय आरिनाय राव बेनि बागै आं बुङोब्ला नोंगौ नोंथाङानो दहाय सिगाङावसो बुंलांदों। दा दाइनथि
औ दाइनथि
फारिला यावहाय बारबाय दा बेबायदिनो जोङो आसामनि लोगो सोरखारि राव महरैबो जों जायगा मोनबाय। थारैनो जों बुंनो थाङोबा जोंहा रावखौ लानानैबो जोबोद माने गोग्गानो बा गावखौनो गाव दुगानानै लानो हायो।
औ
मानोना जोङो बारा नङाब्लाबो एसेब्लाबो जोङो दावगानो हाबाय। जोंनि रावखौहाय जे मोनसे थाखोआवहाय जों दिखोनानै जों दोननो हाबाय बिनि थाखाय जोङो दुगानानै लानो हाथाव आरो बेबायदिनो धोरोमनि बेलायाव नोंथाङानो बुंदोंमोन जेनेबा जोंहा आंगो खेराय फोरबो होम बाथौ फोरबो बेफोरबायदि दङ। गोदोनि गोदो समनिफ्रायनो जोंहा माने न'खराव हाय न'खरखौहाय बा जोंनि गामि ओनसोलनि साफ्रोमखौबो बा मुलुगनि गासैबोनि जे मोजां हास्थायनानै जों बे बाथौ गुदियावनो आर'ज गाबो फुंनि बेलासिनि जेवारि बाथि सावनानै दा बेफोरो माने सिगां समनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोनाय
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायना दोननोसै नामा?
औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां औ गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
औ नोंथांनिसिमबो दे
औ ओ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।
औ औ
औ दे